हेलौ अ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ अ गिबियावनो बेला से समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बाउहरग्रोनाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आङो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समावनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां हागोन दे।
औ ओ बिदिब्ला आं नों थांजों ओ जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जानाय नाफाम बाथोननि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा गिबियावनो नोंथाङा बे बर'नि दोरोङारि नाफाम बाथोननि सायाव ओ एस
औ औ नंगौ नोंथां ओ बर'नि ओ दोरोङारि जोंना बा नाफाम बाथोन होनोब्लााथ' जों बयबो बर' सुबुं सुबुंफोरा मिथिखायो नङा होमबा? औ बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बे जोंनि बर'निनो बाथोन ओ नाफाम बाथोनखौ गि बियावनो बोरै बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो हाखर एबा बेबायदिनो हाखराव फिसिना दोननाय ना नङाबाबो जोङो हाथाय हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय जोङो ना ना नाफोरखौ खौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो मा बेखौ सुनानै फोराननाय जायो आरो ना नोंथां नाखौ औ बेबायदिनो ओ जोंना मा नाफाम बानायनोबाथ' जोंना थास'खौ नांगौ ना नोंथां। थास' गोसोम जायखौ थास'नि देन्था बेखौ जोङो मा ओ हाग्रायावबो मोननाय जायो आरो बे मा जों थास'खौ न'आवबो गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों जोङो थास'खौ जोङो हानानै ला लाबनानै जोङो मा बिनि देन्थाखौ जोङो उम सिथा सिथा खालामनानै जोङो माब बे बेखौ ओ सुनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना नोंथां। थां औ फोराननाय जायो फोरान खांनायनि उनाव ओ बेबायदिनो जोङो मा बेखौ ओ ना ओ ना खौ जों फोरानखांनानै बेबायदिनो ना एबा ओ ना आरो ओ
बेबायदिनो थास'खौ जोङो मा ओ उवाल एबा ओ बेबायदिनो बिदिनो जोङो दिंखिफोराव जोङो देनाय जायो आरोना नोंथां। आथिखालावथ' जोंना ओ बेफोरबायदि दिेंखि बा उवालफोराव जोङो देनायखौ गोबां खौनो नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोंनो मा मेचन ओंखारबाय जाय खौ जों मिक्सार मिचन होननानै बुंनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो मा बेखौ ओ मिक्सार मेसिनाव उना ओ बेबायदिनो जोङो गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ ओ बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो थेमा बा ओ बेबायदिनो ओ ग्लासनि थेमा बा जिखुनु ओ मा होनो बेबायदिनो हासुं ओ बेयाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो नाफाम बा थोनखौ जोङो नाफाम नाफाम बाथोनखौ जोङो बेबायदिनो जोङो थब मोनजाया नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो मांखो से बा मांखो नै बा मांखोथाम दोननानै जोङो नाफाम बाथोनखो। औ ओ बिदिसो जों जानो हायो आरोना नोंथां। बेबायायदि नाफाम बाथोन खौ जोंङो ओ गोदोनिफ्राय बुंनाय बदिनो जोङो मांखोथामो सो दोन ना दोनबासो मा जोंना मा बे नाफामा सेवनाय सेवो आरो ना नोंथां बेबादि सेवनानै जोङो नाफामखौ मोजां मोनजायो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ। बेबायदिनो सेवनानै ना फामा मा बांसिन गोथावसिन जायो होननानै गोदोनि सुबुं फोरा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिबोनाय ओ मिथिबोनाय मोनदों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ नाफाम बाथोन बानायनायखौ जोंनि बर' समाजाव। गोबांखौनो नुनो मोनो बेबायदिनो जों आथिखालावबो जोङो गोबां सुबुंखौनो नाफाम बा थोन बानायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो ओ नाफाम बाथोनखौ जोङो आथिखालाव जोङो बेबायदिनो मेसिनफोराव जोङो मिक्सार मेसिनफोराव गोबां गोबां देनानै बेबायदिनो ओ देनानै गोबां। ओ माखासे ओ ओ नाफाम बानायनानै जोङो मा गोजान-गोजान जायगायाव फाननायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नों
औ-औ नंगौ-नंगौ।
बेबायदिनो जोङो ओ औ। हाथाय बा ओ हाथाय जोंनि खाथि खाला हाथाय बाजारनि अनगायैबो नोंथां। बेबायदिनो जोङो मा ओ सक बाजार ओ बेबायदिनो गोदान गोजान ओ टाउन सहरफोरावबो जों नाफाम बाथोन उम बानायनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो बेनि अन गायैबो जोङो उम जोंनि नाफाम बाथोनखौ जोंनि ओ बर' हारियाल' बा बर' सुबुंफोरावल' जाया आथिखालाव जों गोबां सु हारिनि सुबुंफोरखौ जो बो जोङो जोंनि नाफाम बाथोनखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो नाफाम बा थोननि ओ दामखौबो जोङो ओ गोबां लानाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोंना बानायनायावबो एसे समबो नांगौ नालाय नों थां गोबाव सम नांगौ बिनि थाखायनो जोङो एसे आथिखालाव गोबां दाम लानायखौ जोङो ओ बेबायदिनो नुनो मोननाय जायो आरो नो नोंथां बेबायदिनो जोंनि अ आथ उम नाफाम बाथोना बेबायदिनो नाफाम बाथोन खौ जोङो बेबायदिनो गुबुन-गुबुन जायगायाव फाननानै जों जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद। फोरखौ लानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ-औ थिगानो दङ औ औ आरो आङो फंनैसो खोथा बुंनि बेनि गेजेरावनो। अ जिथु नाफाम बाथ थोन बे नाफाम बाथौखौ ओ आथिखालनि समाव जोङो आगोलनि दिनाव गोबां ओ मा माने मानसिफोरानो नाफाम बाथोनखौ ओ जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु आथि गोबां ना फोरनि नाफोरनि संखियाबो गोबां खम जानायनि जाहोनाव दिनैनि समाव जोङो नाफाम बानलुखौ एसे खम बानाय नाय नुनो मोनो आरो दिनैनि ओ दिनैनि न आगोलनि बायदि माने गोबां जायगायावनो फुख्रि एबा दैमा दंग'फोराव जों गोबां बिबांनि ना खौ हमनो मोनला नङा होमबा ओ नानि बिबाङा दानि दिनाव गो बाङैनो खमायलांबा बेनि जाहोनाव जोङो नाफाम बान्दोखौ एसे खम खालामनायखौबो सम समाव नुनो मोनो जाहोनाव जो ङो ओ एसे नाफाम बाथोनावनो दा दिनैनि दिनाव जुदि नाफाम बायोब्ला जों गोबां रां होनानै बायनो गोनां जायो।
नोंगौ नों
ओ दिनै बेबाय दि ओ नाफाम बाथोन ओ नाफाम बाथोन बानायनाय जिथु ओ जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि मोनसे बाथोन बे नाफाम बाथोना बे नाफाम बाथोनखौ जोङो जोङो जुदि बानायनोब्ला जोङो गोबां माने खस्थ' जानो गोनां जायो जेन'बा जोङो जोंहा नानि नानिफ्रायनो जोङो माने नाखौ मोननो थाखायनो गोबां खस्थ' जायो नालाय जोङो नाफाम बाथोनखौ माने गोबां खम नुनो मोनो आरो। दा नोंथांनिसिम बिथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों जिहेथु नाफाम बाथोनखौ जों नाजों नाफाम बाथोनखौ जों नाजों बानायनाय जायो। अब्ला बेयाव मा नानाय माबायदि नाया एबा मा मा नाया नाफाम बाथोन जायो बेखौ नु नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा आंनो?
नोंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि नाफाम बाथोनखौ जों जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसा नाजों बानायनायखौ गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो फि फिसा फिसा नाजों फिसा फिसा नाखौ जोङो नाफाम बा नायब्ला जोंना मा नाफामा गोथावसिन जायो होन्नानै गोबां सुबुंफोरानो बुंनाय बेबाय दिनो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ना फिसा फिसाफोरखौ जोङो बांसिन बाथोन बानाय नाफाम बाथोन बानायनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। औ मानसिफोरनि बुंनाय बायदि नो बेबायदिनो जोंना मा गिदिरायनो न गिदिरा माने ओ बाराबो मोजां जाया होननाय बुं होननानै बुंदों मानो गुबुन बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव मा ना गिदिर खौ बारा बेफोरबायदि नाफाम बाथोन बानायनायखौ जों नुनो मोनो आर ना नोंथां। आबेबायदिनो ना ना गदोरा बेबायदिनो बारा मोजांबो ओ गिदिर नालाय बारा मोजांबो ओ गेब्लेयाबबो बिनिखायनो जोङो नाफामबो नाफाम बाथोन बानायनायखौ ओ ना फिसाखौनो बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ औ माने आं नोंथांनिफ्राय बुजिनो मोनबाय मा ना गोदोरजों नाफान बाथोन बानायनायनि ना फिसाजों जुदि नाफाम बाथोन बानायोब्ला बेनि ओ बेनि माने टेस्टिया एसे मोजांसिन जायो आरो ज जानानै गोथावसिन जायो औ बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय दा थिगानो दं आं आरोबाव आं आरोबाव नोंथांनिसिम फंसे खोथा सोंबावनो नागिरदों जे नोंथाङा नोंथाङा जेन'बा नाफाम बाथोनि बिसय आंनो गुवारै फोरमायनानै होबाय आंबो मिथिबाय दा बेखायनो आं नोंथांखौ सोंनो नोंथाङा ओ नोंथाङा बेबायदिनो ना नाफाम बाथोनफोरखौ गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायफेरबाय नामा?
औ औ नंगौ नोंथाङा आं नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो गोबां बानायाखै नोंथां बेबायदिनो आं खनसे बानायफेरबाय नोंथां। बेबायदिनो जोङो आगोलसो आं बुंलांनाय बायदिनो जों बेबायदि नाफाम बाथोनखौ बानायनानै बानायनानै बेबायदिनो जोङो सप्थाथाम दोननाय जायो आरोना नोंथां। सप्ताथाम दोनाबब्लाबो नों सप्तासे बा सप्तानै दोननानै जोङो नाफाम माथोनखौ जानो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो सप्ताथाम दोनबालायनो नाफामा बां सेवो आरो ना नोंथां आरो बिनि मोदोमनायाबो बांसिन जायो बेनिखायनो जोङो बांसिन बेखौनो जोङो सप्तााथाम दामनायखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो औ आंबो बेबायदिनो नाफाम बाथोन बानाय बा बानायनानै न'आव वाव जाफेरबाय आरोना नोंथां।
औ औ औ दा नोंथाङा बे नाफामखौ नाखौ ना फिसाखौ गुदि खालामना आरो थास' गोसोमखौ गुन्दै खालामनानै औवा हसिुङाव सोनायनि खोथाखौ बुंबाय जेन'बा ओ बेनिफ्राय सप्ता मोनथाम दोननानै जेनेबा जोङो हासुंनिफ्राय नाफाम बाथोखौ दिहुनबाय दिहुननानै बे बाथोनखौ जोङो आरो औ मांखो मोनथाम औ औ औ मांखो मोनथाम दोननानै जों दिहुनबाय बे दिहुननानै जों बेखौ ओ आरो जोङो बेखौ ओ एवफिननानै एबा संफिननानै जानो गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बे नाफाम बाथोनखौ जोङो मायबाफोर जेनेबा गुबुन गुबुन मैगंफोर फोरदो जों जानो हायो नामा ना नाफाम बाथौखौ अ खल नाफाम बेखौ बाथोन हिसाबैनो जायो ना गुबुन मैगंफोरावबो माने मिक्स खालामनानै जाजायो बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जोङो नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो गाव गोजाबो हारसिङैबो जों जानो हायो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ थास' जोंना थास'फोरजोंबो बांसिनखौ जों जानायो जों थास'जोंनो बानाय खायो नङा होमबा नोंथां थेवबाबो जों मा थास'जों ओ जेरै ओ थास'जोंबो जों जानाय जानाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो थास'नि अन गायबो जों खुमदाफोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां
औ औ औ औ औ
बांसिनखौनो ओ बे बांसिनखौनो गाव गोसाखौनो ओ जायो बांसिन नानो सुबुंफोरा गाव गोजा बाथ नाफाम बाथोन गोजाखौ जोङो जानाय नुनो मोन्दों आरोना
औ औ औ आरो बेयाव नाफाम बानायनायाव नोंथाङा जि बुंबाय ओ ना फिसानि गुन्दै आरो थास' गोसोमखौ गुन्दै खालामनानै बुंबाय बिनि बादैबो आरो नाफाम बानायनाय मबाफोर दस्रा ओरैहाय ओ जेनेबा ओ मैगंफोर होफादेरो नामा ना
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथिखौनो सोंदों ओ बेबायदिनो जोंना नाफाम बाथोन बानायनायाव जोंनि बे थास' गोसोमनि देन्थाखौल' नङा नोंथां ओ जोंना मा नाफाम बाथोनखौ जोङो खुमब्रा खुमब्राजोंबो जों बानायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ खुमब्राजोंबो बानायनाय जायो औ औ ओ बिदि ब्ला ओ आङो नोंथांनिफ्राय दिनै मोनथिनानै मोनबाय जे नाफाम बाथोनखौ मा मा रोखोमै ओ खालामनाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ समाबो जानानै फैबाय दा आङो गोबाव गोबाव खालामनो सानाखै नोंजों सावरायनायखौ आङो ओ ला ओ जोबनो आं फंसेल' खोथा सोंनो सानदों नोंथांनिसिम जे नोंथाङा जि नाफामनि नाफामनि बिसय आंनो गुवारै फोरमायनानै होबाय नोंथांमोननि ओनसोल लाव बेबायदि नाफाम नाफाम बानायनायखौ माने गोबां जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने ओ फालांगि हिसाबै लायो नामा बेखौ आंनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
मा सोंथिखौ मोजां
नोंथांमोननि ओनसोलाव जि नाफाम बानायनाय खोथाखौ नोंथां नोंथाङा बुंबाय बे नाफाम बानायनायखौ नोंथांमोननि ओनसनि मानसिफोरा फालांगि हिसाबै लायो नामा? जेनेबा नाफ
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंखौ जोङो नुदों बेबायदिनो जों नाफाम बाथोन बानायनानै ओ बेबायदिनो जों हाथ थाइ बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नाफामखौ जोङो बुरजा ओ बुरजा बुरजा बानायनानै मा ओ टाउन सहराव फाननानै गोबां रां बा मु गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ दे बिदिब्ला जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। उननि समाव आरो नोंथां औ औ उननि समाव आरो